हेल' हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
खोनादों दे नोंथांमोन बुंलाय
औ नोंथाङा फ्रि ना दायो?
औ औ आं फ्रि दे बुंलाय
औ आङो माने नोंथांजों माने नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों आं दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं माने हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फैबा माने सावराय फरायनोसैमोन आं
औ औ स सावरायजागोन दे नोंथां बुंलाय मा आयदानोसो सावरायनो
जों हबा औवा औवा जायखौ जों माने बयनिबो न'खर न'खराव थानाय जों नुनो मोननाय जायो बेजों माने जों मा खालामनो ह हायो बा मा खालामनानै जों रांखान्थि खामायनो हायो बा मा खालामनानै रांखान्थि खामायबोदोंमोन गोदो नि सुबुंफोरा बेफोरनि बागै नोंथांनिफ्राय एसे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा
औ औ हागोन दे नोंथां फोरमायनो बुंनि होमबा आङो माने जोंना औवाखौ होनना बुङोबाथ' माने औवाया माने जोंनि गोबां खामानियावनो मा होनो हेफाजाब होयो आरो जिहेथु जोंनि आरो औवाजोंनो जों मा होनो गोबां रांबो आरजिनाय आरजिनानै मा होनो न'खर खुंनाय बा रांङारि मुलाम्ा मोननाय जों नुनो मोन ज औ जों जेनेबा औखौ औ ब बानबा औवायाथ' म फांसे गायना दोननानै माने गोबां बारायलाङ नोंथां जों औाफोरनिफ्राय म फाननानै औाखौ फ माने रांबो मोननो हागोन आरो जों बिदिनो गोबां न'फोर बानायनायाव हनो ज संग्राय खादा जेखाइ खबाइ सेन बायदिसिना जों हेबनानै माने न'आवबो बाहायनो हाबाय आरो जों मान फाननानै मान रां आरजिनो हाबाय आरो जोङो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मा होनोन खा थाखायबो जोंनो औवा नांगौ नङा हबा नोंथां बेनि थाखाय जों माने औा जोङो फाननानै माने होनो बेफोर जोङो लेखाफोरखौ होनो लेखा बानाय बानायबाय नालाय दारिमिनाव होनानै जों बेनिफ्राय जों बैफोरखौनो बायफिननानैहाय माने जोङो फरायनो लिरनो बेफोरखौ मोन आरो ज नोंथां
अनगायैबो जों माने संनाय खा खावनायाव जों औवाखौ गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जों अ होनो दंफांनि दंफांनि बननि अनगायैबो जों औवा बनखौ माने मा होनो बाहायो आरो जोङो औवा बन मानि जों दंफांनि बना जुदि बिदि खालामद्रबा जों औवा बनखौ सोनानै माने ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोराव बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जों मा होन ओंख संनोाव बाहायनाय सागं आरो मा खादौ बेफोरखौ फनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो आरो न जों सागंफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जों मा होनो आबाद मावनायावबो जों मो औवाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनदों आरो जोङो आबाद मावनाय जेनेबा मैफोरखौथ' माो औवाजों बारायनाय नङामोनोंथां मै बेदा ब आरो जुन जथ' दंफ्रांनिबो औवानिबो बानाय नालाया जों आबाद मावनायावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो माइरं जाबनो थाखायबो जों संग्राय सान्द्रि बाहायो हेबो ओमफ्राय आरोा मैयानि थाखायबो हफोराव जेनेबा बाहायनाय ज ज न जेखाय ख सेन अखा बेफोर मा होनो न'आवनो मा होनो न'आवनो बाहायनाय आरो फाननाय बिदिखौ जों नुनो मोन नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा औवानिफ्राय मा-मा आइजें मोनोब्ला जों बेफोरनिफ्राय मा-मा मुलाम फा मोनो बिनि सायाव एसे फोरमाय
औ औ औ औ नोंथां जोङो औवाखौ होनोबा गोदोनिफ्राय लानानै बुङोबाथ' गोदो जोंहा गोबां खामानि हो होबोनायखौ नुनो मोनदों मोननाय जादों गिबियावनो जोंहा माने न'फोरखौ बानायनोबो जों गिबियावनो माने औवाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोन आरो गोदोहाय माने जों जोंनि आबै-आबौबा जोंनि आजै-आजौमोना जा न'आव थादों बियो औवानि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जाय औबा आरो थारायजों बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन उखुमफोरखौ जों थारायजों बा इदिनो बेराफोरखौ जों औवाजों माने बानायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन जाय औवाफोरखौ माने दाबो गामि-गामि लायै-लायै गामिफोराव माने बे औवाजोंनो बेराखौ माने होनानै जों माने अ हा हाजोंल' लिरनायखौ जों नुनो मोननाय यो जायहा इदिनो हामा श माथा बा इफोरबायदिजों जाय गोबोरखि आरो बेफोर लगायनानै जों दासिमबो माने बे औवानि न'आवनो माने थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो ना दा इउनाव बि गोमालांगोन आं सानो आरो बिनि अनगायैबो औवाखौ गोदो बाहायनाय बुङोबाथ' जों गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन जायखौ नों जेरै बुंदों जेखाइ खबाइ बेफोरखौबो माने बाहायोमोन आरो जायफोराव गुबुन गु गोदोहाय माने गुबुन हारिया बानायनो रोङामोन नालाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय बायनानै बानाय माबा लाङोमोन नालाय बेनि थाखाय जोंनि माने गोदोनि सुबुंफोराबो माने खायफाया रोंखायामोन जोंनि बर'फोराबो खायफा-खायफाया बिदिनो खायफा खायफा रोङैया माने बिसिोरनिफ्राय माने बायनानै माने लाङोमोन जाययाव बिसोर बानायग्राफोरा बेखौ बानायनानैबो रांखान्थि खामायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो माने खोनानो मोनदोंमोन आरो बे नुनो मोननायनि ल' नङा जों नुनोबो मोनदोंमोन माने जोंनि आबै-आबौमोनानो बिदिनो जेखाइ खबाय बिदिनो बायदि रोखोमनि माने औवानि जिरादफोर बानायनानै फाननाय बा इदिनो दा गरम बोथोरावबो नुनो मोनो दाबो माने इदिनो औवानि माने गिसिब होनना बुंगोन जायखौ बेखौ दासिमबो माने बानायनानै फानो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो दाबो हाथायफोराव जों जेखाइ खबाय औवा बे औवानि बे गिसिब बा सेन आरो बेफोरबायदिनो गोबां बिदि बानायनानै माने फानोमोन दाबो फानो जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दाथ' जोंनि आबै-आबौ मोना गैला बेफोरनो जोंनि माने गोदोनि माने बर' सुबुंफोरखौ फाननायखौ नुला माने गुबुन गुबुन हारिफोरा बानायो दाबो बेखौ नुयो आरो गुबुन हारिफोरा माने जोंनि आबै-आबौनिफ्राय सोलोंना लानाय बा नुनाय बेनिफ्राय सोलोंनाय बेफोरखौ माने दासिमबो फाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो जोंनि बर' समाजनि माने दाथ' गोबाङानो बानायनो रोंला होनजायो दा जोंनि आबै-आबौमोननिफ्राय एसे दुइसिन सुबुंफोरा माने दासिमबो एसे एनै रोङो बेफोरखौ माने बानायनानै गाव गावनो माने न'आव न'आव बाहायनो थाखाय बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो जाय बाहायनानै माने सेनफोरखौ दालाय जोङो ना जानो बानाया होमबा बे फोरखौ माने बानायनानै सेनफोरखौ बानायनानै आं दैमाफोराव साहैनाय बा इदिनो दंग' फिसा-फिसाफोराव बिदिनो साहैनाय बा दुब्लि फोथाराव दा दैलां बोथोराव ना मोनो ना बेफोराव माने साहैनायखौ नुयो आरो सम-सम बिदिनो गावसोरनो गावसोरनि आखाइजों बानायनानै बिदिनो औवानि सेनाथ' जोंना औवानि जायो नालाय सेन इदिनो आइजो माहारिखौबो बाहायनाय नुयो जाय समाव दा सान्दुं गोसा सम नालाय नाफोरा इदिनो ओंखारो बाहेराफोराव बिनिखायनो दा माने इदिनो सान्दुं गोसानि दारै दा जोङो माने जेखाइ खबबायखौ लानानै आइजो माह आरिखौ औवा बानाय बे खबायखौ लानानै नायदों आरोख माने जोंङो ओ मा होनगोन बेखौ गुरहैनाय होनना बुंसिगोन गुरहैनायबा बिदिनो ना सोनो जेखायखौ लाना थांनायखौ नुयो आरो खबाइखौ जों ना सोनो लाना थांनायखौ नुयो आरो दासिमबो बेनि अनगायैबोथ' जोंहा औवाखौ बुंङोबा गोबां खामानियाव बाहायनो हायो दा जोंङो औवाखौ बुंङोबा जोंङो लेखा नों जे जा बुंदों सिगां लेखाफोर बानायनाय बा बिदिनो बहिफोर बानायनाय बेफोराव माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दा बिदिनो गोबां ओ बुंनो थांङोबा गारि गारि माने सोरनिबा बारिफोराव गोबां औवा गायनानै लानाय थायो नालाय बिदिनो औवाया जोंनि गोबां माने खामानियाव होयो बुंनो हायो जायफोरा माने दंग' जिं जिं फोराव माने औवा माने दै बानाजों जाना फैनाय दैफोरा माने औवा गैयाबा माने खुरख' लाङो बिनि जाहोनाव माने गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो जायनि जाउनाव जोंनि औवाफोरा माने जोंनि हाफोरखौ गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो आरो दा ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा औवाफोरखौ माने गोबां फानखौ नुनो मोननाय जायो फानो बिदिनो गामि गामि बिदिनो फाननानै माने लाना थांङो अबेबा जों खैला फोर बिदिनो खैला बायदि बानायहैयो बेखौबो खोनानो मोनो आरो बिनि अनगायैबो आरो लेखाफोर दा जों लिरो लेखा बा जों फरायो बेफोराव माने जों बाहायो होननानै औवाखौ मिथिनो मोननाय जायो आरो दा जों जिखिनि खोनायो बे जों बिदि बेखिनिखौ बुंनो हायो आरो नोंथां बे औवाजों माने जों लेखा बानायो होननानै बेखौ बुंनो हायो आरो बेनि अनगा औवाखौ बुंङोबाथ' औ दे नोंथां
औ औ माने जोंनियाथ' औवाखौ थ' दाथ' मा होनो गोदो मा होनो गोदोबोथ' जेरै औवाखौ मा होनो नसो मा होनो बाहायबोदों आरो नै दिनैसिमबो बाहायबोय नंङा होमबा मा होनो बिल्डिं गंसे लुनोबाबो जोंनो माने जेरै न' लुनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ जायो बिनो जेनेबा बिलदिंफोर लुनोबाबोथ जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ बेनिखायनो जों औवा फोरफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दिनैसिमबो आरो बेनि अनगायैबो गोदोनि समावहाय माइ दोननाय माइ दोननाय आइजेंफोरखौ माने जोंङो औवाजों बानायोमोन आरो दुलि बेफोर खौ आरो माइ लामनो दार बेफोरदि बानायनाया बेफोरखौबौ जोंङो माने औवाजोंनो बानायोमोन आरो खादाफोरखौबो माइ थिखांनो बा माइ दोननाय बा मैगं सु सुनाय मैगं खादा बेफोरखौबो जों माने औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोन आरो आरो दिनैसिम बो जों माने हाबा हुखाफ्राव माने बे औवाजों बानायनाय खादाफोरखौ बाहायनाय मोनो आरो जेनेबा हाबा बा माबा मोनसे प्रग्राम बेफोरावहाय माने ओंखामफोर संनायाव माने बे खादा औवानि खादाखौ नांथारगौ होननानै बुंनो हायो आरो जेनेबा ओंखाम बोखांनाय बा इदिनो मैगं हानाय मैगं सुनो थाखाय बेफोर बिदि खादाखौ मैगं खादाखौ नांगौ होननानै बुंनो हायो आरो जोंङो
औ औ माने औवानि माने बुस्थु गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाया दासिमबो माने गोबां हेफाजाब होयो होननानै जों बुंनो हायो आरो दासिमबो माने बे औवानि भेलुआ जोबाखै बा जों औवाखौ दासिमबो बाहायनानै जों माने गोबां माने रै खा मोनोबा जों हेफाजाब मोनो होननानै बुंनो हायो आरो माने दासिमबो जों माने बेफोर खौ बाहायनानैनो जौगालांगासिनो दं इयुनाव माने बेयो माने थालांबाय थागोन बायदि मोनो आरो जा जेराव जोंहा औवा नंङाबा बिदिनो जोङो बिदिनो ओंखाम बोखांनायफोराव जा जों गुदुं बुस्थु बखां बोखांनायफोराव औवायाव माने जोंहा गोबां हेफाजाब मोनो जायाव जों प्लास्टिकफोराव बोखांबा माने बियो आवलियनानै ओंखामफोरा गाज्रि जायखौ जों सानो आरो बेनिनो थाखायनो जों माने हाबा हुखा फोराव बाहायोबा जों औवाजों बाहायनो हायो बा जोङो दारहा दारहाखौबो जों नांगौ जायो जेराव जों औवा दारहा खौनो माने खावसेथिं एसे गोजौ खावसेथिं एसे गोजौ दोननानै माने खालामनानै माने औवा सायाव जों ओंखामफोरखौ दोन्नाय खो नुनो मोननाय जायो आरो जों जायफोराव माने हाबा प्रग्रामफोराव बाहायनाय समाव बेखौ जों माने बिदिनो जमा खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबोथ जों औवाजों माने बिनि अनगा होनोबा गोबां दङ औवा जों गोबां बुस थु बानायो जेरै जों एसे सिगांनो बुंला बाय औवा जों माने नबो बानायोमोन बिदिनो आरो जों बाहायनाय दा आ सान्द्रि बेबायदि रोखोमनि ना हमग्रा सेन, जेखाइ, खबाइ आरो बेनि अनगायै बो आरो सान्द्रिफोराबो माने सानद्रिफोरखौबो बुंखांबायमोन नामा? थाय आं बिदिनो गोबां दं आरोना औ बेनि औ होनबा जोङो नोंथां औ
समाबो जाबाय जिहेथु औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिम